हेलौ
हेलौ मेडाम
हा आङो माहा हायदोंनानै नायागिरबाय थाद दों
बहा दोङ ना होनदोरे नै अफिसयावनो दं अफिस संदों जोबाखै
जोबबाय खेनाय खाग्रासो हेबबाय थादों आं दानसो बिन दास
बिराद दै गांदोंलै आंखो
दै गैया होमबा
गैयालै मोनाखै लोंहैनांसिगोनसो दां
ओमफ्राय नों दै लाना हायफाखानो हाया आरो बेगाव जेनेबा
बावगारोबा
लाना फैखा नांखागौ
दा उनाव मिटिं दंलै नै मिटिंनि उनाव थांनो मोनसिगोनदां
खैथायाव
तिनथासोना सार तिनथा होनाय बावगारस्राबाय आं
मोनागोन होनबा
मोनागोनदां मोनाद्रायनाय नङालै
गाबोन लाय खैथायाव ओमफायलाय
गाबोन गाबोनथ'। बेलासिसो दुइथासोआवसो दङो।
ना फुङावहाय नै।
फहायनायाथ' मामोन खालाय।
फायगोन।
ओम गामोनलाय फैखागोनदां नोंलाय।
उम नों दं।
ए बेखौनो बुंदों। खोमखसिबायलै।
जायाखै जेबो।
खामखौनो जानाय जायासै थाराथारिहाय बेब। दै माबायावनो सम। आं। हैदोंं सादन।
आदा। साराय हाता
सारि हत।
दिनैसो गोसोखांनानै हरनो रोंबाय नामा नोङो बे एपसआव फन आंखौ।
उम नाम लानाङालै एबसनि नाम लानाङा। बेलेगखौबो खालामब्रा बेदोंनो।
बावगारनानै थायो न नेटानो बिराद नांगौ जायोना आरो बारफोरनि।
उ बे ददना बुजाय।
बावगारबायमोन आङो दा खालामामना होनायखाय।
माखुरां रायलायसोगोनमफ्राय एसेबां गौबवगोबावलाय।
एवदो इन्थ्रा मा मोनोनहाय नंदां। नङा इयाव। बिमानि अमा नायफैनायदां। ओम खाथियावथाग्राया।
ए उम
नोंस्राबा होगोन ना हरनानै। दासो।
मानोना नांगौ मालायनि बिफखौलाय नोंहालाय।
आ।
मा खालामबा थादों नोंलाय दालाय। हा। मा खामाय थादों होनदों रे।